हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां खोनादों खोनादों।
मोजां ना खबरा नोंथां?
औ नोंथां मोजाङैनो दं नोंथां, नोंथाङालाय माबोरै दं खबरफ्रालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो नोंथां गेजेरावनो दं।
अ दा नोंथाङा मानो कल खालामदोंमोन?
आं माने नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंनाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
माने दानि लाइमोनफोरा थांना थानायाव मा मा खालामनांगौ मानि साख्रिजोंल' जाया नालाय मा मा खालामदेरनांगौ बिदिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसो नोंनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ। दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां आङो जे जे हायो बेखौ एसे गोसोआव फैनायफोरखौ फोरमायलांसै नोंथांनो।
औ नोंथां औ।
औ। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हादोराव लाइमोनफोरनि बिबाङाथ' बहुद बारायलांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ। आरो साख्रि बाख्रिफोरा जेसेबांखिनि ओंखारो बेनिख्रुइ माने दस गुन
बेफोरबायदि दस गुन नय गुन बारा माने लाइमोनफोरा बारा जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ बेफोरनि थाखाय माने लाइमोनफोरा साख्रिफोरखौल' होसोनानै माने जाया बेफोर बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो।
औ नोंथां औ।
औ माने साख्रिखौ नांगौ होसोनाङाबो न' होसोनांगौ लोगोसे माने लाइमोनफोरा माने साख्रि होसोनायजों लोगोसे माने साइदावहाय जोंनि लाइमोनफोरा माने साइडआव माने फालांगियारि माने खायदाफोर बाहायनानै माने बेफोरखौ खामानिफोरखौ मावलांनांगौ आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ।
माने जिउआवथ' माने साख्रिखौ होसोबाल' माने साख्रि मोनथारगोन बे नङा नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
माने साख्रिखौथ' मोनाबो जानो हागौ उननि समफोराव बेफोरबायदिनि थाखाय माने माने साइदावहाय साख्रि होसोनायजों लोगोसेनो माने जोङो साइडआव बेफोरबायदिनो माने फालांगियारि खामानिफोरखौ मावलांनो हानांगौ आरो माने नोंथां बिदिनो माने अमा फारा दाउ फार्म ना फिसिनाय बेफोरबायदि आरो आबाद मावनाय जेरै बिदिनो केटि फानलु आबाद जोगोनार आबाद बेफोरबायदि बुहुद आबाद बेफोरबायदिखौ मावलांनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो माने नोंथां। जोङो साख्रि मोनबाल' माने रां आरजिनो हायो बेफोरबायदि नङा आरो नोंथां माने।
औ नोंथां औ
बेफोरनि थाखाय माने जोङो साख्रिखौल' माने होसोनानै माने जोङो जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो बेकारै थानाङा आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ
औ नोंथाङा दा बेफोरनि बागै एसे मा सानो माने नोंथाङा?
औ नोंथां औ आंनिबाबो माने साख्रि होसोनायजों लोगोसे बिदिनो फालांगि बिजनेसाव माने गोसो हो-होफानांगौ आरो ना नोंथां माने जों जों साख्रिखौ मोनगोन मोना बेखौ जों जौसे जौखोन्दो बुंनो हायाना मोनगोन बा मोना
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जुदि बिजनेसाव माने नों जाफुंसार जानो हायोबा गोबां मोजां आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
माने बिजनेस होननानै बुङोब्ला जेरै गोबां दंना जोंहा आबादनि ओमफाय दाउ फार्म खुलिनाय अमा फार्म खुलिनाय ना फार्म आरो गोबां बिजनेस दं जोंहा जेरै नों अमा लांलाय लाबोलायनिबो फाय माबा फायखारि खालामनो हायो फालांगि खालामनो हायो। ओमफायो नाफोरनि फालांगिबो खालामनो हायो। बिदिनो फिथाइ सामथायाइ बा गय, खान्थाल बिदिनो गोबां गासिबनिबो नों माने बिजिनेस मावनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा माने जों मानि अ साख्रियाव औ साख्रिनिफ्राय माने बिजिनेसा जुदि जाफुंसार जानो हायोब्ला माने गोबां साबसिन आरोना नोंथां बुहुत साबसिन सा बिजिनेसा साख्रिनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां सैथो
जेरै बिदि होननानै बुङोब्ला जेरै जोंना नों जुदि सासे मानसिया आबादनि बिजिनेस खालामगासिनो दं आबाद मावगासिनो दं
औ औ
बे मानसिनि सिङाव गोबां इक'सिस्टेम माने जेबादि माने सोलिनानै थानो हायो ना नोंथां बेजों माने गोबां सुबुंफोरा थांनानै थानो हायो। बिजिनेसजों जेरै आं आबाद मावबाय होनबा आंनाव माबा थाबाय आंनो खामानि मावग्राफोर नांगोन माने हाजिरा मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन आरो आरो बे मैगं मुलि, मैगं बेगर बिदिनो जोलै बिदि फानग्राफ्राबो फाननानै एसे बिजिनेस गे गेलेनो मोनगोन
औ औ
आरो बिब्दिनो फानहैनायावबो माने फालांगि खालामग्रा दंना नोंथां मैगं लांलाय लाबोलाय खालामग्रा गुबुनाव फानहैग्रा बिदि दंना
औ औ नोंथां दङ
ओ बिदिनो गोबां बिसोरबो खा माने बेजोंनो रांखान्थियारि सोलों माबा खामायनो हायो आरोना नोंथां रां खामायनो हायो आरो आरो बेनि उनाव जेरै जों अमा अमा फार्मनि सायावनो होनोबा जोंनो अमा आदार मा होग्रा मानसि नांगौ।
औ औ
ओमफाय अमाखि सुग्रा मानसि नांगौ बिदिनो जिनिस रोगानो मानसि नांगौ
औ औ।
ओ आदद खालामनो मानसि नांगौ बिदि गोबां मानसिफ्रा माने। नोंनि सायाव माने बिसोरबो जिउ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां फैसा रां खामायनानै।
औ औ नंगौ नोंथां।
थारमाने बिजिनेसा माने गोबां मानसिफोरनो आलदा आरोबाव गोदान माने जब क्रियेटसो खालामनानै होयो आरोना नोंथां जब दिहुननानैसो होयो आरोना सा ख्रि दिहुननानैसो होयो बिजिनेसा औ नों बेबादिनो दावगानोबो हायो आरोना नोंथां बेजोंनो
औ नंगौ नोंथां
औ जोंना माने साख्रिजोंल' आसा खालामबाय थाबा जायाना माने जोंनियाव सुबुं अनजिमाया गोबां। होंगो दोंगो जाबाय माने मोनसे साख्रि बिदियावनो गोबां मानसिफोर थायो माने मोननोनो जोबोद खस्थ' जाबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
माने सासे लाइमोना बिजनेस बा फालांगियारि खामानियाव साक्सेस जायोबा माने गुबुन बेखार लाइमोन। फोरखौ माने गावनि खामानियाव माने सोसननानै खामानि होनो हायो आरो नङा होमबा नों औ माने बेकारै थानाय सम। सुबुंफोरा माने लाइमोनफोरा बेखार जाला। थिग बेबायदिनो माने जिउआव औ जिउखौ खुंलांनो थाखाय राहा लामा दिहुननानै होनाय जायो आरो माने नोंथां ना
औ नोंथां औ दा जों साख्रि मावबा। जोंल' साख्रिजोंथ' जों माने गावखौल'सो दैदेननानै दैदेनलांनो हागोन ना नोंथां गावल'सो थांनानै थानो हागोन। औ दारमाने गुबुननि फारसेबो गोबां सहाय होनाय जायो आरो। ना गुबुनखौबो बिजनेसा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ दा नोंथांमोननिथिंबो जि फार्म मावनाय सिखुनजा फार्म बिजनेस मावनाय दं नामा नोंथां
औ दङ नोंथां जोंनिखि बिदिनो लाइमोनफोरा बिदिनो गोबां बिदिनो फालांगियारि खामानिफ्राव गोसो होनानै मावो मानो नोंथां बिदिनो बिदिनो नुनो मोनो जोंखोबो अमा फार्म खालामनाय दाउ फा खालामनाय आरो फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय आरो गय गायनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो माने जोंखैजायबो नोंथां बिदि। खालामलाङोबा माने जोंहा बेखार लाइमोनफोरा माने खम जालांगोन आरो माने नोंथां आं बिदि बेखौ सानो आरो औ जोंहाथ' औ
गोबां दंना जोंना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोबां दं आरो खायसेया जों खैथाय बिदिनो आबादबो मावो बिदिनो जोगोनार कफि बिदिनो बोथोर लायै बोथोर बेफोरबायदि मैगंफोर जायोना बेफोरखौ माने। गोबां मावनाय जायो आरो माने नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने औ
आरो जोंना गलाफोर दखानफोर होनानैबो। बेबो मोनसे बिजनेसावनो गोलैयोना नोंथां फालांगियावनो बेजोंबो माने मा जोंनि सुबुंफ्रा थांनानै थानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नों
जेरै जोंहा जेरै जोंहा गंसे हटेल खुलिब्ला बेयाव गोबां मानसिफोरानो खामानि मोनगोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ। बिदिनो आथिखालावथ' गोबां मानसिफ्रानो बिजनेस फालांगि खालामनानै जागासिनो दं फाफ्रोमबो बिथिङावनो दा बेफोर बेफोर थुलुंगा होयो होयो आरोना दानि लाइमोनफोरखौ। माने लाइमोनफ्रा गावसोरबो गोसो जानांसिगौ आरोना नोंथां माने। जबखौल' होसोबाय थाबा जाया आरो ना। सेर सेर जों बिसोरखौबो लांफाबाय थानांगौ माने बेफोर रोंगौथिखौबो
औ सैथो नोंथां सैथो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो दंस सै नोंथां गोबां बिदिनो अमा फार्म दं।
औ।
गिदिर गिदिर बारि बागान मानि मैगं मावनाय आबाद मावनाय बिदि दं। ओमफायो दाथ'। बिदिनो लकेल दाउ फार्म दं ओमफ्राय बयलार फार्म दं।
औ
गोबां मानसिफ्रा माने बेयाव इंगेज जानानै दं आरो ना दा बेफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरा बे। खौबो एसे गोसो होसिनबावनांसिगौ मानि जोंनाथ' बेफोरनि बेफोरो माने आंखालैनो जाबाय थायोना नोंथां मानसि सुबुं अनजिमाया बांबाय जेब्ला आदार बायदिसिनाखौबोथ' बांसिन नांगौना।
औ सैथो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंनि बेखार लाइमोनफोरा खम जालांगोन आरो बेफो बेफोरबायदि खामानिफ्राव गोसो होलांबा बेफार फालांगि खालामलांबा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ।
माने बिदि खामानियाव इंगेज जानानै थायोब्ला आरो। न'खरफ्राबो मोजां जानोसै आरोना नोंथां जों बेखारबो जाला औ।
औ। बेखार जेंनाफोरा माने सुस्रांलांगोन लामाया बेफोरखौ खालामोबासो सु स्रांगोनखौ नुहुरो आरो दानि जुगावङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ।
माने साख्रिफोर होसोबाथ' मोनगोन मोना आससाबो गैया नङा होमबा नोंथां। बिनिखायनो जों बिदिखौ माने साख्रि होसोनायजों लोगोसे जों माने साइदआव लोगोसे लांफानांगौनो आरो ना।
औ नोंथां औ औ सैथो।
दा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ।
नोंथांजों राय्लायना एसे सावरायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
सम मोनब्ला मालाबा रायज्लायफिनोसै ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
दे दोनथ'सै होमबा आं नोंथां
औ दे नोंथां दे।